हेलौ हेल'
उम मोनसे दङा मोनसे दंबावो फन खालामांगौ बेजों
औ एबार बेजों बे थांबा मोन मोननैल' जानोसै नोंथाङा ब्रेकफास्टआव मा मा जायो होनदों
अदस अदसेख
ओमफ्रायो
मोनफैजोबबाय वटसेकआव वट्स थागोन थालिर थागोन फ्राय इ फ्रुइतस थागोन गाइखेर थागोन
जोब्बाय होननानै बिदि होनो फाग्ला लाइरायनाया जालेलै
आइया दसे सेकेण्ड जाबाय ताइम जाबाय नोंथाङा मा मा जायो फुङाव होनबाय बेखौसो उलथा मा मा जायो अदस लोङो होमबाय जोबबाय
मा मा अरद सेक माहा अरद सेक होनबा सोर सोर बुजिगोन दे होनलाय मा होननाय जाखो बे
बे बुजिगोन मा बुजिया जायहा लेनडेन गैया बेफोरबादिबो बुजाय नङा ओमफ्राय बे मा मैयानि बे मैयानि ओम मा बुस्थु थाय
मासुला औ मासुल मासुल ब्रा दरमाहा
होद नङा दरमाहा नङा उन्दैफ्रा नेथवारक नेटवार्कसो नेटवार्कनो
नेटवार्कखौलाय आं मोजां लेरखादों कारेक्ट जाखादों आंना
नेटवारक होबा आंना मिस्टेक जागौमोन नेटवार्कसो होदों खेबसेनो
नों मारै होआमोन सिपिलिंआ जाबावदोंसोना हो
वाब' होदों होनदोंलै गेजेराव
प्रनाउनसिसनानो जाया जोंखौसो दाय होलायलायो प्रनाउनसियेसना जेरै होदों एरै लिरनांगौ होनो ओमफ्राय आरो गावसोरबो माबा होलायो कारेक्ट बानायफिनलायो टेक्सफोरफोरखौ अबेखौबा अबेखौबा
जेरै होदों एरै लिरखाबाय ओमफ्राय बिसिफिनना
एसे स्किम बानायनाय बादि जायो जुदि बुजिया बा माबायाबा आन आन इन्टिलिजिबोल होना हो होनबाय आं आन इन्टि इलिजिबोलखौ होखादोंमोन लागाव जायाखै होननानै आरो लिरहोफिननानै बुजियाखै नालाय आन इन्टिजिबोल होबाय होबाय आरो बानायहोफिनबाय नायनो रोङासै आंहा बेयावनो जाबाय मैयाना
ओमफ्रायो ब्रेकफास्टनि उनावहाय लान्चआव मा मा जायो नोंथाङा
दाउ बेदर ओंखाम आलु दालि
दाउ बेदरा मारै मा रोखोमनि जायो बयल जायोना ग्रेभि जायोना मस्ला जायोना मारै जायो
बयल जायो
बयेल माबा मा होनो ब्रिजखौसो जानांगौ ना
हो
चिक्रिस माबाखौसो मोदोम मोदोमखौसो जानांगौ ना मोदोम मोदोमखौसो जानांगौना
उम
लेग फिसा रुनानै जाबा माबायदिलै
गोथावब्रा
जाखांबाय
दरसे
जाखांबाय
हेबौ इबार
न
माखौथो
हा
बिनो गुफुरखा बेनो गुफुरखा एखेजोबसो
विं विंसाव बेसेबां प्रटिन मोनो होनदों आं? विंसाव बेसेबां प्रटिन मोनो होनदां?
हो हरफिननिसै औ दाख्लै दै सिनानै जालालै।
विंसाव बेसेबां प्रटिन मोनो होनदां?
विंसाव बारा मोनालै। नों बेसेबां जानो हायो बिनिसो खोथा दा नों मोन एसेयावलाय बिदिनो दावउदै दैसेयानो दाउदै दैसेनि थाया बेयाव दावदै दै सेनिबो थाङो खोमा आरो दैसेनिबो थाबावनाय नङा।
दावदै दावदै दैसेयाव बेसेबां मोनोमोनलाय गासै
बल जायो बा सिक्स ग्राम मोनो।
दउदै दैसेयाव सिक्स ग्राम प्रटिन
औ
नङा सिक्स ग्रामल नङा थारटिन ग्राम टुवेल्भ ग्राम थायो दैसेयाव।
नायदो गुगोलाव नाय गुगोलाव
र नायनि
नंगौबा खिन्थु आंनो दसथाखा हरनांगौ।
आमफ्रायो माबायावलाय मा होनो पटेट बयेलावलाय? ए इउ आर राइट ब्र सेभेन प्रटिन सेभ सिक्स टु बेसेन ग्राम प्रटिन मोनो दावदै दैसेयाव खोनाबाय?
उमलै उम
दैथाम जाबासो टुयेल्भ फरटिन ग्राम दैथाम जाबासो ओइटिन टुइन्टि अवान ग्राम प्रटिन मोनो।
बदि अवेटजों समान जाबानो जायो नों बिसिबां केजि बेनि समान नों फिफथि खिजिबा फरथि खिजिबा
बे माबायावसो वाइटआवसो बांसिन माबा थायो प्रटिन थायो गोमोनिफ्राय
थेवबाबो बेयाव हेलदि प्रतिन थायो। आंबो मिथियामोन।
होमबाबो बे गोमोखौ जा आफा देरखानांगौलै गेेननि थाखाय गिनाव जाफाखानांगौ। जेन'बा नों दै बिसे जानो हायो सानसेयाव दाउदैखौ माबा बिसेबां जानो हायो।
मा बेसेबां जानो हांगोन जों जा जाबालाय गासिबो जागोन।
यगावबो थायोब्रा यगावबो प्रटिन थायो टु पइन्ट फाइभनिफ्राय माबा थ्रिसिम थायो ओमफ्राय बै माबायावबो थाबाय हमबा ग्रोब जाबाय दैनैल' जायो जानो दैनिबा हबा टुयेल्भ सिक्सटिन वार्क आउट खालामनाय टाइम आव आं दैनैगाहामल' जायोमोन। होमबालाय आं टुयेल्भ गाहामल' मोनोमोन। बडि वेटजों हिसाब जायोबा बेसेबां लानांगौ प्रटिनखौ
हो
बडि वेटजों हिसाब बडि वेत हिसाब जानांगौबा बिसां नांगौ।
नों दाउ प्रटिन नालाय नोंनि बडियाव एसे एक ग्राम नोंनि बडिया एक नों बेसेबां किजि बिदिबा फर्टि केजिबा नों नोंनि बडिवेटनि एसे बारा जाबाबानो जायो फर्टि ग्रामस नङाबा फिफ्टि ग्रामस प्रटिन सिक्सटि ग्राम्स नों एथ' इन्टेन्स वार्कआउट खालामाबा काप गासिबो मिलायजोबानो नों दाउदैजोंल' प्रटिन कमप्लिट खालामनो हायाना।
तुमने फेहेले बातायाता कि तुमहारा वेट फानै फरटि फिफटिथ्रि ग्राम प्रटिन दे देआव परटिटु फरटिटु फिफटिथ्रि ग्राम प्रटिन नांगौनो। वरकआउट आवबोथ' नै बांसिनबावसो सिक्सटिनिफ्राय सेभेेनटिसिम नांगौ सिक्सटि ओइटिसिम नांगौ। आरो मासल गिटनिखौथ' एकस बारा नांगौ पप्रटिनखौनो बबि अइट
एकस' गाहाम नायनाङाब्रा नै अवान नोंनि बडि वेटआ बेसे। बां बिनिसो एसे बांसिन जानांगौ।
नों बडि बिल्दार नामा नोङो मासेल लुस्रांबा दं नामा एकदम रिकभारि जानो दसे दसेनो।
होत निबाव होनदों नैइ सेेबेनटि ओइटि सेबेनटिटु ओइटिफाइब ग्राम प्रटिन पर दे
गावाबागाव वेटखौ केलकुलेट खालामनोसो जानांगौ प्रटिनखौ आंना फेटस दंदेर
बिदि प्रटिनखौथ' लानो हायाना नोंङो फैसा गैया ओरैनो दाउदैखौनो खुनुरुखुमस जानो हायो।
प्रटिन कमप्लेट दुय माह हानद्रेद गाहाम जायो।
दैबा पारसेन्ट नंङा हनै आयु होमबा दावदै दसथा जाबासो जायो आंना ओंखाम जानांगौ ओंखामावबो मोनोना माखासे
ओमबा बेसे ग्राम जाखो सानफ्रोमबो बिदि जाबासो जायो। र
नै चावलावबो दंखायो प्रटिना इसेबाबो।
इसेल' थायोबाव थेब्लाबो
न रुटियावबो थाखाय थ्रिनिफ्राय फर ग्रामसिम थाखायो होनबालाय जाहैखायो लागबाग ओ नों आरो मोनथाम मोनब्रै थाबाय आरो गायखेर लोंदो आरो मालाबा मालाबा चिकेन खारि जानाय जायो जाहैखाबाय एसेबा मेनटेन जाहोयो आरो
मोन बाबो
वार्कआउट कनसिसटेनसियासो मेटार खालामोलै जानायालाय नों जानाय जाखायो एसेबाबोसे जा
र' टुवेल मिनिट सिम जायोना फास्स्टआव फुल बडि वरमाप फास्आव बेसिबां वारमाप
ववारमापखौनो घन्टा खालामनांगौ बुरिया मोजां जायो होमबाना ओमफ्राय नों वारमारगयावनो मेंला जोब जोंनाथ' बिदिसो जागोन स्टेमिना गैया नालाय
खारै - खारै फैथार दं लामा मोजां खाार
ओरै नायब्रा स्टरत नोंनो गिलायलायगोन नोंखौनो गोदोना हमना गारहैगोन आं
खारफानो हानाय नङा बे दाबादियाव माराथन खारनांगौबा
आयसो नोंलाय मा खारनो हायोब्रा फेतला ला लाय
बेटलायासो बांसिन खारनो हायो खेला ओमफ्राय हांमख्रें होननानै न खारनो हाग्राङा दस मिनिट खार
आङो खारनो हाया दे